हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादों ना।
औ नोंथां खोनादों।
औ ओ-बिबदिब्ला। जों नैबे समाव मोननैसो आयदानि सायाव बाथ्रा सावरायदिनो नामा नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिब्दिब्ला जों नैबे समाव जि जोंनि गामियारि ओनसोलनि जि जिउ खुंनाय राहा बैफोर जिउ खुंनाय राहाफोरनि बागै। सावरायदिनि।
औ।
औ गिबियावनो आं जि गामियारि सुबुंफोरनि जि जिउ खुंनाय राहा बै राहा फोरनि बागै ओ फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनानै लानोसै।
औ नोंथां।
औ ओ गामियारि सुबुं बा गामि होननानै बुङोब्लाथ' जों गुबैयै ओ बेखौनो बुजियोदि जाय ओनसोलफोराव ओ जों दोरोंखान्थिजों ओ दिनैसिमबो संसार जायो बा जिउ खुंनायखौ नुयो। बैफोरबादि ए थासारि जों बा दोरोंखान्थिजों जिउ खुंनाय जि ओनसोलफोर बैफोर ओनसोलखौनो जों ओ गुबैयै गामियारि ओनसोल होननानै मोनथिनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंगौ।
औ दा बैफोरबादि गामियारि ओनसोलफोराव ओ दिनैसिमबो जों दोरोंखान्थिजों गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौ आ बै आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जिफोर खान्थि बा जिफोर थासारि ओ जों जानाय लोंनायनि बेलायावनो होन संनाय खावनायनि बेलायावनो होन बा आबाद मावनाय ओ बिब्दिनो जिब जुनार फिसिनाय जायखिजाया जिउ खुंनायनि जिफोर थासारि बैफोर थासारिफोरा गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय। दोरोंखान्थिजोंनो सोलिनाय जों नुनो मोनो।
औ
औ बेखौनो जों गुबैयै गामियारि ओ जि ओनसोल होननानै मोनथियो। दा अब्ला ओ नैबे समाव नोंथाङा जि गामियारि ओनसोलनि जिउ खुंनाय राहा बिनि सायाव ओ फंनैसो बाथ्रा बुंफोरनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जा सोंदों बे जोबोद मोजां सों थि ओ जा गामियारि ओन सोलनि जिउ खुंनाय राहा होनबाथाय जों जोंनि गामियारि ओनसोलाव जा ओ आबाद मावनाय बा जा जिब जुनार फिसिनानै गावनि नखरखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ आबाद मावनो- जोङो गिबियावनो जों माइ आबाद मावनाय आरो जा गोथां मैगं थाइगं आबाद मावनायखो जों नुनो मोनो आरो बे आबाद मावखांनायनि उनाव जा आबाद ओ जा माइ माइखौ फाननानै जोंनि न'खरखौ सुंथानाय खौबो जों नुनो मोनो आरो। नंगौना नोंथां? ओ आरो औ आरो जा मैगं थाइगं बेखौबो जों फाननानै गोबां रां मोननो हायो‌। आरो लोगोस जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव ओ जौ सावनाय जौ सावनानै फाननाय बायदिखौबो जों नुनो मोनो आरो जा जि जुनार फिसिनाय अमा आ बोद बोरमा, मोसौ, दाउ, हांसो बायदि सिना जिब जुनारखौ फि नानै जोंनि जा गामियारि ओनसोलनि आइजो आइजोफोरा बेफोर बेफोरबायदि जिब जुनार फिसिनानै गावनि न'खरखौ सालायलाङो आरोना औ ओ बिदिनो जा अमा फिसिनायनि खान्थिखौ नोंथांनि एसे फोरमायनोसै सानदों आङो। ओ जा अमा फिसिनाय बेखौ जों गिबियावनो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोग्रोयो आरो फिसाखौ बेनि ओ उनावहाय बेवहाय ओ जोङो ओ जा ओ जा जौ सावनानै मोननाय उफ्रि बा ओंखाम ओ रुनानै जों अमानो होनाय जा जायो। आ बेखौ जोङो द' द' दान बा स्नि दाननि उनाव बेखौ जों फाननो हायो आरो। आरो लोगोस जे जाहा बेखौ ओ द' दान बा स्नि दाननि उनाव फानखांनायनि उनाव जा न'खर खौ खुंनो हायो आरोखि। ओ रां मोनो आरो लोगोसे बे अमाखौबो जोंनि ओनसोलहाय जा फ्रार्म बानायनाय होनना बुङो आरो गोबां फिसिनानै ओ बेवहायबो जोङो गोबां मुलाम्फा नुनो मोनो।
औ।
ओ नोंथाङाबो एसे ओ जा गामियारि ओनसोलनि जिउ खुंनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा जि आंनि सोंथि बादियै गामियारि ओनसोलनि जि जिउ खुंनाय राहा बैफोर राहानि बागै जायफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायदों बैफोर बाथ्राफोरा थारैनो सै थो। ओ नोंथां बुंनाय बादिनो दा गामियारि ओनसोलनि जि थागिबि सुबुंफोर बैसोर सुबुंफोरखौ ओ नों नोंथां बुंनाय जायफोर आयदाफोर बैफोर आयदाफोरनि सायावनो सोनारनानै जों बांसिनै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो नङा होन
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेनि बेलायाव आं आंबो आंनि थिंजायनिफ्राय बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जों जेहेथु गामियारि ओनसोलनि जि थागिबि सुबुंफोर बैसोर सुबुंफोरा गाह हायै ओ आबाद गाहाय ओ समाज बा आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंग्रा। ओ नङा होमब्ला दा अब्ला बेबादियाव जों बांसिनै ओ गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नोंथां बुंनाय बादिनो माइ आबादखौ बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो।
औ।
औ माइ आबादखौ जों बांसिनै ओ थामहिनबा माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। बै माइ आबाद खौ दिनैसिमबो जोंनि जि गामियारि सुबुंफोर ओ बैसोर सुबुंफोरा मिथिंगानि सायाव सोनारनानै ओ आबादखौ मावो। जेरै जों बुंनो थां थाङोब्ला ओ मिथिंगानिफ्राय थामहिनबा अखानि जि दै बै बैफोर दैफोरखौ नेनानै ओ जों हो दिनैसिमबो गामियारि ओनसोल फोराव जि गोदान मुगानि। गोनोखोआरि जि आबाद मावनायनि खान्थि बैफोर खान्थिफोरखौ गोबांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोना आरोखि।
औ
औ बेबादिनो ओ जों आबादनि बेलाखौ ओ दोनथनानै जों माखासे न'खरारि जि खामानि दामानि बा जिउ खुंनाय राहा बैफोरखौ नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जोंनि जि गामियारि ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोर बैसोर सुबुंफोरा नोंथां बुंनाय बादिनो जों ओ अमा फिसिनाय ओ दाउ फिसिनाय बिब्दिनो बोरमा फिसिनाय बिबदिनो जिब जिबि फिसिनानै बा जिब जुनार फिसिनानै ओ गावनि जे न'खरारि ओ जिउ खुंनाय राहा बा गावनि जि न'खरखौ सामलायलांनांगौनि जि बिबान बै बिबानखौ एसेब्लाबो ओ गोरलै खालामनानै लानाय खौ जों नुनो मोनो।
औ
जेरैबायदि नोंथाङा अमानि बेलायाव बुंबाय आं दायो बोरमा आबाद नि बेलायाव बुंनोसै फंनैसो जों गामियारि सुबुंफोरखौ जेरैबादि गामियारि सुबुंफोरा अमाखौ ओ न'खर न'खर फिसियो थिग बेबदिनो जों बोरमा मोसौखौबो फिसिनाय नुनो मोनो।
औ
बे बोरमा मोसौखौ जोंनि गामियारि सुबुंफोरा ओ हान्थामेला बा हाथाय बाजारफोरनिफ्राय गिबियाव बायनानै लाबोयो।
औ
दि बायनानै लाबोखांनायनि उनाव बै बोरमा मोसौखौ ओ न'निनो मोनसे आंगो मुवा महरै बा आंगो महरै ओ अननाय आदोर लानायनि गेजेरजों जों बेखौ फेदेरो फोलावो मोनसे ओ न'खरखौ सामलायलांनांगौ मोनसे थि थांखि बा मोनसे मिजिं बा आसा फारिनानै आरो
औ
बेनि उनाव जेब्ला बै बोरमा बा मोसौआ देरगोन अब्ला बै बोरमा आरो मोसौखौ ओ जोङो गोनांथि जानाय समाव जों हान्था मेलायाव फाननानै जों न'खरारि सामलायनो थाखाय राङारि जि ओ ओ रां खामायनो हायो होननानै जों साननो हायो। आरो थिग बेबादिनो मोसौनि बेलायाव जों मोसौखौ आबाद फोथाराव बा आबाद मावनो थाखायबो जों जोंनि गामियारि ओन सोलनि थागिबिफोरा फिसिनायखौ नुनो मोनो
औ
थिग बेबादिनो दाउ दाउफोर फिसिनानैबो जोंनि गामियारि सुबुंफोरा गावनि जि ओ न'खरारि सामलायलांनाय बा न'खरखौ सामलायलांनायाव ओ राङारि मददथि मोनो होननानै आं सानो आरो थिग बेबादिनो जों नुनो मोनो गामियारि ओनसोलनि थागिबिफोरा गाहायै ओ गावसोरनि जि गानग्रा जि जोम गावसोरनि जि ओ नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ गोनांथि जानाय न'खरारि जि जोमफोरखौ गावनो गावनि आखाइजोंनो गोबांफ्राम दोरोङारि नोगोरजों बा ओ दोरोङारि खान्थिजों दिनैसिमबो ओ आखाइजोंनो दानानै बा बानायनानै लानायखौ खौ नुनो मोनो जायखौ जोङो जि दानाय बा हिसान दानाय होननानैबो बुंनाय जायो सरासनस्रा रावै
औ।
बेफोरबायदि जि जि दानायनि गेजेरजों जों गावनि गोनांथिखौ गावनि नांगौ जानाय गोनांथि जि जोमफोरखौ सुफुंनायजों लोगोसे बैफोर जि जोमफोरखौ एसे गोबां बिबांनि दिहुननायनि गेजेरजों जों राङारि बा फालांगियारि बिथिङावबो जों बाहायनो हायो। आरो जायनि गेजेरजों जोंनि जि गामियारि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहा बिदिनो ओ बेवहाय ओ बै जि दानाय बा जिखौ हान्थाामेलासिम फाननाय जि राहा बेबो ओ सरजाबजाथाव।
औ।
औ दा ओ बे खोनाखौ खौनो आं बुंनो सानगोन अब्ला आं नैबे समाव नोंथांखौ ओ नोंथांनिसिम मोनसे फिसा सोंथि खालामनो लुबैदों।
औ नोंथां।
औ जोंनि गामियारि सुबुंनि बा गामियारि सुबुंफोराथ' गाहाइ आबाद सायावनो सोनारनानै जिउखौ खुङो जेला ओ जोंनि गामियारि सुबुंफोर खौ मा मा ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा? नोंथांनिफ्राय नोंथाङा बे सोंथिनि फिननायखौ मा होनो सानो?
औ नोंथाङा बेनि सिगाङाव जा बुंलांबाय बेफोर गासिबो सैथो खोथाजोब। आरो लोगोसे नोंथाङा सोंदों जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनानै जोंनि सुबुंफोरा जा गावनि जिउखौ खुंलाङो होननानै दा ओ आबाद होनोब्ला जोंनि जा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोर बिसोरथ' बां बांसिनानो जा माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो लोगोसे ओ जा माइ आबाद मावखांगोन बेनि उनावहाय जा ओ बेसर बेसर आबाद बे सर आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो मानोना बेनिफ्राय जा ओ थाव बे जानाय थावा ओंखारो आरो ओ जिहेथु बे जानाय थावा जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो। गावनो जा ओ गायनानै दिहुननाय नालाय। आरो लोगोसे ओ बायदि जिना जा मैगं थाइगं नि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरै ओ जो गोनार लेस्रा आ आलु बायदिस सिना रोखोमनि आरोना मेगं ओ मेगं थाइगंखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो। ओ थास' थास'खौबो जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। ओ बेनि अनगायै जा थालिर थालिर बिफांनिबो आबाद मावनाय खौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसे जा गय बि फां गय बिफांखौबो जोंनि जा ओनसोलहाय जों नुनो मोनो आरो मानोना बे गय बिफां खौ ओ गायोब्ला ओ जा बेनिफ्राय मोननाय फिथाइ बे फिथाइखौ फानब्ला ओ जोंहा जोबोद मुलाम्फा मोनो आरो बे जा मुलाम्फा मोननाय रां बेजोंनो जोंनि जा गामियारि ओनसोलनि मानसिफोरा गावनि जा न'खरखौ सुं खुंलाङो आरो मोजाङै खुंलांनो हायो। ओ बेनि उनावहाय जा आबाद होनोब्ला मेगं थाइगं ओ माइ आबाद बेसर बायदिसिना रोखोमनि माइ ओ जा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो आ बांसिन न'आवनो माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो
औ थारैनो नंगौ नोंथाङा ओ गामिया ओनसोलनि जे आबाद मावनायनि सायाव माफोर आबादखौ जों बांसिनै मावो बेनि बागै नोंथाङा बुंबाय थारैनो नंगौ माइ आबादजों लोगोसे जे जोंनि गामियारि सुबुंफोरा बिब्दिनो गोरान आबादफोरखौबो मावो
औ
नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो ओ बिब्दिब्ला जों नैबे समाव जोंनि जि गामियारि ओनसोलनि जिउ खुंनाय जि राहा बेनि बागै जि सुंद' सावरायनाय बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां। ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। उम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां।